औ नोंथांबाय ए
अ नोंथां नोंगौ नामा?
आं नोंथांजों ओरैनोथ' गोनांथार बाथ्राफोर लारायनोसो थाखायसो हरदोंमोन नोंथां।
अ मा खोथा बाथ्रा नोंथां?
ओरैनो आथि ओ गोदोनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा
अ नोंगौ नामा नोंथां गोदोनि सोलोंथाइना नोंथां औ औ गोदोनि सोलोंथाइ बुङोबाथ' नोंथां जोंहा गोबां थाखो दङो आरो दा बेबो। बा गोदो होनोबा गोदो फुराना गोदो गोदाय राजा रानि समनिबो मोनसे सोलोंथाइ दङ आरो जोंनि आजै आजौमोननि मोनसे सोलोंथाइ दङो बेखौ बुंनो थाङोब्ला आंङो गिबियावनो गोदोनि राजा रानिनि समनिखौ बुंनोसै नोंथां। बै समावहाय मा जायोमोननो सोलोंनो थाखाय जोंहा फोरोंगिरिफोर एसेबां गैयामोन आरो नोंथां। बा जोंहा लेखा बायदिसिनानि फोरोंनायखौ जोङो नुनो मोनामोन। बेखौ जोंहा मा खालामोमोन ओ फरायसा फोरा सासे सासे गुरुखौ जोंहा बासिना लानांगौ जायोमोन। बे समावबो गुरुनि बा फोरोंगुरुनि जोबोद आंखालमोन आरो जायखो जों मुगाखो जों गुरु कलनि मुगा होननानै बुंनाय जायो। बे समावहाय मा जायोमोन फरायसाफोरा फोरोंगुरुनि न'आवसो आस्रय लानानै सोलोंहैनांगौ गोनांथि जायोमोन बा गोनां जायोमोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला सासे फराय फोरोंगिरिनियाव थाहैनानै फोरोंगिरिनो मावै दाङै जाहोनायजों लोगोसे माखासे फो रोंगिरिनिफाय गियानफोरखौबो आरजिनानै लानो हायोमोन आरो बिदिनो बायदि ओ दिखा ओ जि रोंथाय बेफोरखौ सो-सोलोंनानै लानो हायोमोन आरो। बेनिफ्रायहाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बे सोलोंथाइया जोबखांनायनि उनाव बे फोरोंगुरुनो मा होनांगौमोन जाहैबाय मोनसे जोंहा ओ दक्सिना होनना बुङो, गुरु दक्सिना होनना बुङो, बेखौ होबोनांगौमोन आरो। थिग बेबायदिनो ओ जोंहा बे मुगाया जोबनानै थांबाय। बेनि उनावहाय जोंहा मोनसे गोजाम मुगानिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा आजै आजौ बा आबै आबौमोननि समनिखौ आं बुंनोसै। बे समावहाय माने जोंहा ओनसोलफोराव माने फरायसालिफोरानो एसेबां गैयामोन आरो आरो नांगौ रोखोमनि गुन गोनां फोरोंगिरिफोरखौ जोङो मोननो थाङामोन बा गोजौ थाखोसिम फरायनाय फोरोंगुरुफोरखौ जोङो मोननो थाङामोन। बेवहाय जोंहा फरायसालिफोरा मानि जायोमोननो ओ माबेबा समावहाय बिफां सिङावसो जोंहा फोरोंनाय जायोमोन आबो माबेबा समावहाय मा जायोमोन ओ फरायसालिया दङब्लाबो फरायसालियाव जिरायनो थाखाय माखासे सियार बेरेन्सि बेफोरनि जोंहा खाबुफोर गैयामोन। थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे फरायसालिफोरा ओरैनो लांदांसोमोन आरो। आरो बबेबा समाव ओ जोंहा औवाजों हेबनाय जायोमोन। थिग बेबायदिनो बिसोरो फरायसाफोरा फरायसालियाव थाङोबा लोगोसे मा लांफाखायोमोननो जिरायनो थाखाय बस्थाफोरखौ लांफाखायोमोन आरो नोंथां। जाहाथे हायाव जिरायाबालानो बस्थायाव जिरायनानै सोलोङो। बिदिनो आरो खायफा खायफाबा जोंहा बिफां सिङाव सोलोंनायफोराबो हाग्राफोर बायदिसिनाफोराव जिरायो नङाबाहाय बिसोरबो बस्था लां फानानै बेफोराव जिरायनानै, सोलोंनाय जायोमोन। थिग बेदिनो बे समाव मा जायोमोन आरो जोंहा फोरोंगिरिफोरा फोरोंनो थाखाय मा होनो जों जा ब्लेकबर्ड बाहायो, बे ब्लेकबर्डनि बाहायथियाबो जोंना बे समाव गैयामोनखौनो होनना जों बुंनो हायो। आरो बिजाबफोरखौबो जों मोननो थाङामोन आरो जों दा बायदि जाबायदि बहि खाथाफोराव लिरो बेफोरबायदि बहि, खाथा, खोलोम बेफोरो जोंहा बै समाव गैयामोन। बे समावहाय मा बाहायोमोन फलि बाहायोमोन बा सोरबा सोर मा खालामोमोन ओ माखासे बिलाइफोरावबो लिरोमोन बा माबायोमोन होननानै बुंनाय खोनायो आरो। आरो बेखौ जोंहा ओ जारिमिनफोरावबो लिरनानै दोनबोनाय दङो। आरो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि संसारनि बुंनो थांबावोबा आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनो बावदों। जे गोदोनि समफोरावहाय मा जायोमोन दनदर बा अन्थाइफोराव जोङो दानख'नानै जोंहा मुसुखाफोर बानायनायफोर बायदि बे फोरावनो लिरो। मु सुखाफोरजों दिन्थियोमोन आरो सोलोंथाइफोरखौ बा गोदोनि सुबुंफोरा माबायदि संसार जाबोदों माबायदि सोलिबोदों, माबायदि आबाद मावबोदों सिखार खालामबोदों बेफोरखौहाय बिदि ओ सावगारि बा मुसुखा दान ख'नानै दोनबोनाय बा दिन्थिबोनाय दङ आरो बिनि थाखायनो जायनि जाहोनाव जोंनियाव मा जादों गो दो गोदोयनि माखासे जि आदब खायदाफोर बे आदब खायदा फोरा जोंहा मोजाङै बिजाबफोराव लिरनाय गैया बेफोर आयदाखौ आयदाफोरा जोंहा मा गोमालांनो हमबोगासिनो आरो। थिग बेबायदिनो आं माबानिखौ बुंफिनसै दा आजै आजौमोननि समनिखौहाय। बेहाय मा जायोमोन फरायसालियाव थां नो थाखाय जोङो आथिखालनि बायदि साइकेल गारि मथर बेफोरबायदि गैयामोन। गोजान गोजान फरायसालिफोराव थाबायनानै थांनांगौ गोनांथि जायोमोन आरो जेरावहाय माखासे दैमा दैसा हाग्रा बंग्रा बारनानै फरायहैनांगौ होननानै बुङोमोन। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ आथिखालावथ' जोंहा गंफ्रोमबो गामियाव गंफा गंफा गुदि फरायसालिफोरखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय बै समावहाय बिदि फरायसालिफोरखौ जोङो गामि मोनफ्रोमबो नुनो मोननाय जायामोन आरो। आरो बिदियाव गोबां बिबांनि ओ फरायसाफोरखौबो जों मोनामोन। आरो मा जायोमोन जोंहा बै समाव जेब्ला सासे फरायसाया बा बा द' स्नि दाइन इफोरबायदि फरायोमोन बै समाव बे समावनोहाय साख्रिफोरखौ मोननो हायोमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालाव एसेबां ओ गेदेर फरायबाबो साख्रि खौ मोनगोनखि मोना बेयो माने गोबां सुबुंफोरा आथिखालनि मुगायाव जुजिलायनानैसो साख्रि खौ मोननो हायो आरो नाथाय बै समावहाय मा जायोमोन नों साख्रिखौ जासिलायनानैसो होनाय जायोमोन आरो नों साख्रि लादो। ओरै थोरै होननानै बेफोरबायदि मानो होनोबा बै समावहाय बांसिन। सुबुंफोरानो आबाद मावनानै बा ओ आबाद खालामनानै सिखार खालामनानैसो जायोमोन नालाय। बै समाव साख्रि बायदिसिनानि बारा माबाखौ जोंनि सुबुंफोरा साननो रोङामोन आरो। बिदिनो आथिखालनि मुगायावथ' जौगाबोबाय नोंथां दि जोंहा मा होनगोन बिरोंदामिननि मुगा होननानै बुंनो हायो बे बिरोंदामिननि मुगानि सोमोन्दै नों आं एसे फोरमायनो हागोन नामा बा गोदोनिफ्राय दासिम आथिखालाव जि गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथायाव माबायदि फारागथि बा जोंहा सोलायबोनाया जाबोदों बे बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां आथिखालनि सोलोंथाइ मुगायाव गोदोनि सोलोंथाइ मुगानि ओ रुजुनायाव बिराद ओ गोजौ थाखोयै एबा बिराद सोलायनाय जाबोबाय नोंथां। दा आथिखालनि सोलोंथाइ मुगायाव बा आथिखालनि सोलोंथाइ बिथिङाव जोंना गोबां रोखोमावनो जों जौगानायखौ नुनो मोनबाय जेरैहाय जोङो गारि मथर हान्था मेलानि बेलायाव नायबाबो जों जौगानाय मोनबाय मानो होनोबा गोदोनि समाव जोङो मा थाबायना थांनांगौ जायोमोन थाबायनानै अबावबा एसे हाग्रा बुमस बारलांनानैसो जोङो गोजान गोजान जायगायाव जों सोलोंथाइ लाहैनांगौ गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंनि सोलोंसालिफोर एबा जोंनि फरायसालिफोरा मा जाखो एरलांनो हमबाय जोंनि मोनफ्रोमबो गामियाव जोंनि मोनफ्रोमबो गामि जोंनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मा होनदों। माने जोबनो गैयै फरायसालिफोरखौ जोङो गायसनना लानो थाबाय। जोंनि सरकारि स्कुलफोर सरकारि फरायसालिफोर होनबाबो जोंनि मोनफ्रोमबो गामिफ्रामावनो दंजोबो आथिखालाव आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव आरो जोबनो गैयि ओ प्राइभेट स्कुलफोर जोङो खुुलिनाय नुनो मोनदों मानो होनोबा आथिखालाव जोंनो थांना थानायाव जोंनि जिउ राहाखौ खुंनायाव जोंनो सोलोंथाइखौ गोनांथार जानानै फैबाय जोंनि सोलोंथाइखौ बिराद गोसो होनो गोनां जाबाय। बेनिखायनो ओ सिगांनि रुजुनायाव नायोबा आथिखालनि सोलोंथाइ मुगायाव जोंना गोबां ओ सोलायनाय फैबाय जेरैहाय जोङो गोदोनि समावबा जोंनि फोरोंगिरिफोराबो बिराद खममोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो सरखारनिफ्राय गोबां बिबांनि नांगौ सिबांनि फोरोंगिरिफोरखौ मोननो हाबाय जोङो साफ्रोमबो गथ'फोरखौ गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव जोङो फरायहोनो थाखाय जोङो ओ गोसो बायदियै जोंनि गोसो अबे ओ फरायसालियाव फरायगोन बेखौ नोजोर लानानै जोङो फरायनो हाबाय जोङो। गामियावबो फरायनो हायो बा गामिनि एसे जानगाराव ओनसोलावबो फरायनो हायो जोंबो औ दि जायखिजाया जायगायावनो जों फरायनो थाखाय खाबु मोनबाय जोंनि साफ्रोमबो हिनजावसा जा हौवासा जा जोङो साफ्रोमबो गथ'फोरखौ जों फरायहोनो हायो गोदोनि समावबो जों हिनजावफोरखौ बांसिन फरायहोनायखौ नुनो मोनो। जायामोन खालि हौवाफोरखौल' फरायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जोङो जेन्डार जोंनि जेन्डार एबा जोंनि आथोनखौ सायख'वाबालानो जोङो एखे हिनजावबा हौवाफोरखौ समानै जों सोलोंथाइ होनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानायावबो जोंनि आथिखालनि मुगायाव जेबो ओ खैफोद गोनां जेबो उसुबिदाखौ नुनो‌ थांनाय जाया मानो होनबा जों जों गोसोबायदि जों गोसोबायदि फरायनो हायो जोङो सरखारनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोनो जों थाखा फैसा गैयिनि थाखाय जोङो माखासे सरकारिफोरनिफ्राय अनसुंथाइ मोनो जेरैहाय जोङो माखासे जों गोदोनि समावबा जोङो मेट्रिक पास जानानै सोरबा नाइन टेन फरायनानै सोरबा इस एस पास जानानै फरायनो हायै जायोमोन नथाय आथिखालनि मुगाव गोसोबायदि फरायनो हायोै जोङो माखासे फरायनो हाथार गैथारि न'खरखौ जोङो सरखारनिफ्राय ओ फैसा होनानै बो एबा ओ माबानानै जोङो मा खालामनो हायो गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हायो जेरै जों एम ए बिए मा मास्टार दिग्रि जों पिइस डि थिइसडि खालामनो हायो गोबां गोबां बिथिाव आद आदा फरायनो हायो जों आलदा आलदा आयेन आरो ओ गुबुन गुबुन जायखिजाया गुबुन गुबुन बिथिंनि सोलोंथाइफोरखौ जों लानो हायो‌ जोंनि आथिखालनि मुगायाव जों आरो आथिखाल दा जाखोबाय थानायाव जों साननानै नायोबा जोङो आथिखालाव गोब गोनोखोआरि मुगा जाबाय जोंनिया मबाइल इन्टारनेटनि मुगा जाबाय जोङो बे मुगायाव जोङो डिजिटेल क्लास रुम एबा डिजिटेल क्लासखौबो मोननो हानाय जाबाय जायनि गेजेरजों जोंनि सोलोंनाय आरो रोंनाय टेक्न'लजि फारसे थांनो हायो बा इन्टेलिजेन्स बारा जाबाय जों बयबो बांसिन इन्टेलिजेस जाबाय जोङो नेट
मबाइल बाहायनो रोंनायाब क्पिउटार बाहायनो रोंनाय जाबाय जोंङो गोनोआरि मुगाजों गोरोबफानो रोंबाय दा बेनि बेखायनो जों सोलोंथथाययो गोरलै जो न'आव थानाय समावबो जोङो मबाइल इनतारनेट बा टि भि बा जों लेपटप जोंनि कम्पिउटारनि जोहै जोङो गोबां मुलुगनि मोनफ्रोमबो सोलोंथाइखौनो इन्टारनेटजोंबो मोननो हायो जों मुलुगनि खनायाव गोजान गोजान जायगायाव जों थांनानै फरायहैनो हाया बाबो जोङो मबाइ इन्टारनेत फोरनि जोहै जोङो मा खालामनो हायो बैफोर फरायसालि फसं थान फरायसालि गिदिर गिदिर इउनिभारसिटि फरायसालिमा बुहुम फरायसालिफोरनि ओ मोनथिनो हायो जोङो नायनो हायो जोङो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो जोङो लेखायाव मोनै बुस्थुफोरखौ जों लेखायाव मोनै ओ माखासे आयदाफोरखौ जोङो मबाइलफोराव जोङो इउटुबफोराव बा फेसबुकफोराव जोङो जायखिजाया ओ गुगोलनि प्लेटफर्मफोराव जोङो मा खालामनो हायो।
हायो बेनिखायनो गोदोनि मुगानिफ्राय आथिखालनि मुगानि फरायसाफोराबा गथ'फोराबा जों ओ लाइमोनफोरा बा जों जोंनि मानसिफोरा बांसिन सिनै ओ गोनोखोजों गोरोबनो हानाय एबा एन्टिलिकआ एसे बारा जाबाय होननानै बुंनो हायो। दा जोंनि आथिखालनि मुगायाव गोदोनि रुजुनायनिफ्राय जोंनिया मा कम्पिटिसना बारा जायोबा सोलोंथाइयाबो सोलोंथाइ लानाया मेरला जाबाय बेनिखायनो जोंनि सरकारि साख्रि नागिरनायावबो आथिखालाव एसे गोब्राबसिन जाबाय मानो होनोबा जोंनि गे जेराव गोबां अ रोंगौथि गोनां एबा सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरा नुजाफै नोहाबाय गोदोनि रुजुनायाव गोदोनि समावबा जों इसे एनै फरायबानो मेट्रक पास बि ए पास जाबानो जोङो मा मोननो हायोमोन। सरकारि साख्रिखौ मोननो हायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो पिअ फास, एम ए पास बिए पास जाबो जोङो मा आलदा आलदा सोलोंथाइ आरो आलदा आलदा कर्स आलद आलदा दिप्लमा लानानैसो जोङो मा खालामनो हायो साख्रिफोरखौ होसोनो हायो। दा जोङो बेनि थाखाय जोङो माहावबा इन्ट्रेस्ट नांगौ मायावबा डाइरेक्ट साख्रि मोननो हायो जों एन्ट्रेनसफोरनि जों बांसिन साख्रिखौ मोननो हाया आथिखालनि मुगायाव जोङो कम्पिटिसना बारा जाबाय नाय जों एन्ट्रन्सनि दारै सो जोङो इन्ट्रेनसाव बुर्जा मार्क मोननो हायोबासो इन्ट्रेनसखौ जोङो जुजिनानै ओ बांसिन आ आथिखालनि मुगायाव साख्रिफोरखौ मोननो हायो। गोदोनि मुगायावाव जोंना बांसिनावनो एन्ट्रेन्स नाङामोन जोंनिया ओ डिग्रि थाबानो जायोमोन नाथाय आथिखाल मुग जोंनि दिग्रिया दिग्रिलआ जोंनि दिग्रिल थानाया खामानि होला जोंनि थाखाय आलदा एकत्रा जों मा डिपार्टमेन्टआव माव गोन जों मा माबायाव सोलोंथाइजों थांगोन बा बबे ओ दिपार्टमेन्टआव जोङो साख्रिखौ होसोगोन बैफोरनि थाखाय जों आलादा आलादा डप्ल'मा बा आलादा आलादा कर्स लानानै आलादा आलादा एन्ट्रेन्स लानानैसो जोङो साख्रिखौ नागिरनो गोनां जायो बेफोरनि अनगायैबो जोङो। सोलोंथाइजोंल' नङा सोलोंथाइनि अनगायैबो जों गोबां बिथिङाव आथिखालाव अ सोलों थाय लेखा फरायनाय अगायै आलादा आलादा जों सोलोंथाइखौ होनो मोननाय नुनो मोनो जेरै फुटबल भलिबल जायखि जाया अ स्पर्सनि बिथिङावबो जेरैहाय जेबलिन खुुबैनाय डिसकास खुबैनाय बेफोरावबो जोंना मा आलादा आलादा जोंना सोलोंथाइ थायो माने आलादा आलदा अ आलादा आलादा मा थायो इनस्टिटिउटसफोर थायो जोंना मा होनो फुटबलनि थाखाय जोंना मा हादरारि बा जोंनि ओनसोलारि बा हादोरसायारि हादोरारि। नेसनेल बिदि इन्टारनेसनेल बिदि थायो जोंनिया। जोङो मोनफ्रोम खथायाव थांनो थाखाय जोङो गिबियाव जोङो गामि ओनसोलनिफ्राय जुदि जानांगोना। गामि ओनोलनिफ्रायबोासो ओसोला ओसोलाव थांगोन ओनसोलनिफ्रायबासो डस्ट्रिक्कआव थांगोन डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबसो थागोन। स्टेटाव थांगोन स्टेटनिफ्राय जोङो नेसनेल थांगोन नेसनेलनिासो इन्टारनेसनेल थांगोन बेफोरबायदि मोनफ्रोम खल' जो बारलांनानैसो माबा हो स्पर्टसनियावबो जोङो मा खालामनो हागोन। सौसिलांनो हागोन दा बेबायदिनो जोंनि गोदोनिखौ रुजोननानै नायबा आथिखालाव जों गोबां बिथिङावनो गोां आयदायावनो गोबां माबायावनो जोङो मा खालामनो हाखो बांसिनै जोङो मा लानो हाखो। सोलोंथाइखौ लानो हाबाय माने सा हाबसिनै सोलोंनो हाबाय दा बैफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव सों गोदोनि सोलोंथाइ आरो।